औ आं नोंथांनाव फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जों माबाफोर मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन बेखायनो हरनाय जादों औ नोंगौ बिदिबा जों दिनै ओ जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओ दानाय लुनाय गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै जों सावरायनोसै बिदिबा औ जों बिदिबा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा हौवायानो जा बा हिनजावानो जा बा गथ' गथायफ्रानो जा जों माब्रै गावनि जिखौ बा सि जोमखौ जोङो गावनो दानानै बा मारै खुन्दुं बानायनानै मारै दायो आरो माबा गाबनि ओ जों खुन्दुं बानायो बा जि बानायो बेफोरखौ जों आरो मा मा फोरबोआव मा मा आ जों गाननाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै मोनसे सावरायनि नोंथाङा बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा माबोरै खुन्दुंफोरखौ गाब होनाय जायो माने जायखौ जों रं होनना बुङोना गाब ओं माबोरै होयो मोन गोदोनि समावहाय नाथाय आथिखालावथ' जों बाजारफ्रावनो मोनो नालाय खुन्दुंखौ नाथाय जोंनि सिगाङावनियावथ' बिदि गैयामोन ना आरो गावआनो बायदिसिना गाबफोर होना लायोमोन नङा होमबा औ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायदो बिदिबा
औ औ जोङो। औ बर' हारिनि सुबुंफोरा बा आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ गावनो दानानै न'आवनो दानानै गानबोदों आरो बेबायदिनो हौवाफोरनोबो बिसोरो दा गामसा बायदिसिना अ खर' ओ फालि खानो बा खाव खानो खर'आव बेफोरबायदि जि जोमफोरखौ दानानै होबोदों बा दानानै लाबोदों
नंगौ
थिग बेबायदिनो जोङो गोदोनि समाव ओ बे जिखौ दानो थाखाय जोंनो खुन्दुं नांगौ जायोमोन बे खुन्दुंखौ गोनांथि। जानायाव जोङो मा होनो लाथा एम्फौ होननाय बे इन्दि एम्फौखौ। खौ जोङो फिसिबोदों फिसिनानै बे एम्फौनिफ्रायनो जोङो मोननाय फिथोब। बे फिथोबनिफ्राय जोङो। खुन्दुं बानायनानै जि दाबोदों। बे फिथोबखौ जोङो माबायदि खुन्दुं बानायो होनोब्ला जोङो गिबियाव बे फिथोबखौ। जोङो रुनानै लानांगौ रुनानै लाना फोराननानै जोङो बेनिफ्राय जोङो। थावख्रिजोंसो बेखौ खुन्दुंखौ लुनांगौ जायोमोन आरो थावख्रिजों लुयोमोन गोदोआव। जेेनथोरजोंबो लुजायो जोङो बेखौ थावख्रिजों लुनानै उनाव बेहाय बेखौ बेबायदिनो ओंखामजों माइदि होनानै। ओंखाम बायदि होनानै बेखौ उनाव दायोमोन आरो फोराननानै। दायोमोन ओमफ्राय ब बेबायदिनो जोङो गुफुरबो। दायोमोन मानोना बै इन्दि फिथोबा बांसिन बिनि खुन्दुङा गुफुरानो जायो आरो माने गुफुर नुयै बेखौ जोङो आलादा। गाबहोनो थाखाय बा बायदिसिना आलादा गुबुन गुबुन गाब होनो थाखाय जोङो मिथिंगानिफ्रायनो। मोननाय माखासे दंफांनि बिगुर। बिलाइ आरो बिबार बैफोरखौनो जथायनानै। आ देग्लिनानै एबा रुनानै जोङो बायदिसिना आलादा आलादा माने गाब बानायदोंमोन आरो गाब खालामनानै। जोङो बे खुन्दुंाव होनानै आलादा आलादाोमोन। ओंखामनि बा गाबनि जिफोरखौ दाबोदों। थिग बेबायदिनो माने माखासेफोर दा जि दाबोदों बे दानायनि गेजेराव जोंहा आरो बै जिफोराव होनो थाखाय माने गोबां आगर आगर दङ बे आगरखौबो जोंनि आइजोफोरानो मिथिंगानिफ्राय थुलुंगाखांनानै सोरजिनाय बेफोर मोनफ्रोमबो आगरफोरा जेरै जोङो बै आगर फोरनि मुंखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो फारौ मेगन दाउथु गद दं ओमफ्राय दिंखिया बिलाइ बैग्रि बिबार ओमफ्राय आगर गुबै बिदिनो आरो। गोबां रोखोमनि दंबावो नोंथां माने गोबां रोखोमनि दङ बुहुत बेफोरखौ होनानै जोङो बायदि रंगिनास संगिना माने नायनो मोजां दख'नाफोर दायोमोन। बा जोङो आर'नाइ जायखौ जोङो बर'नि होननानै जायखौ जोङो नुब्लानो सिनायो बर'। फोरनि गानग्रा बा लाग्रा सि होननानै बे आर'नाइाव जोङो हाजो आगरखौ बाहाय। बाहायोमोन बा बाहायो।
नंगौ औ।
बे आगरखौ हाजो आ आगरखौ बाहायब्लासो बेयो। आर'नाइनि आबुं महरखौ मोनो मानोना हाजो आगरा आर'नाययाव थाखाथारो। थिग बेबायदिनो जोङो। बायदिसिना गाननाय जोमनायखौ जोङो गानबोदों लोगोसे जोङो।
बेफोर गाननायखौ। जोंनि बर'नि हाबा बे हाबायावबो जोङो गोमो दख'ना जायखौ जोङो दख'ना थावसि होनो बे दख'ना बेखौबो जोङो हाबायाव खायो खैना गोदाननो जोङो गानहोनाय जायो बेखौ बुङो जोङो दख'ना थावसि बेबायदिनो आरो बिदिनो माखासे फोरबोफोर जायोब्ला जोङो दख'नाखौ गानो
नंगौ।
जोबोद समायना नुयो जोङो दख'ना गानोब्ला। माने बेबायदि समायफ्लेनाय जों गैयाखौनो होनजायो नोंथां माने बेखौ जों दिे दख'नाखौ गानोब्ला बयबो नाय गोमायो जोंनि बे दख'नाखौ जोबोद समायना नुयो नोंथाङाबो बिनि बागै एसे फोरमायनानै होदो नोंथां।
जोंनि गाननाय जोमनाय जेरै नोंथाङा बुंख मख'बाय दायो दख'ना बा आर'नाइ बेफोरनो जोंनि जोंनि बर' हारिनि सिनायथिबो होनजायो दा जों बेखौथ' बारै लुनाय जायो नोंथाङा मख'खाबाय दायो जों आं मख'नो आं एसे सावरायनो सानदोंखि जोंनि जोंनि दानाय लुनाया माब्रै जोंखौ सिनायथि होयो। बा जों मा मा फोरबो फाव जों मा मा गाननाय जायोबा जों ओरैनो सरासनस्रा न'आव थानायबा बहाबा ओंखारलांबा न'निफ्राय जों मा मा जों गाननाय जोमनाय गानो। बा न'आव थानायाव मा गानना थायो बेनि सोमोन्दै आं एसे बुंनोसै आरो ना।
औ जागोन नोंथां।
जेरै बैसागु बा मागु बेफोरबायदि होनबाथ' जोङो गोदान सि जोम गानो बैसागु बोथोरावहा बांसिनानो गोदान दख'ना बा गामसा बेबायदि गाननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ जोंनि बांसिन गामसानि गाबफोरा जों जायखौ रं होनना बुङो बेफोर थ' बांसिनानो जोङो गोथां गाबनि गानो नङा होमबा? जोंनि बर' सुबुं आरो गुफुरबो दं आरो जिखुनु गाबनिबो दं आरो ना बायदिसिना गाबनि गामसा गाननाय नाथाय जों हाबायाव गाननाय बा जिखुनु फोरबोफ्राव गानोबा जों बांसिनानो गोथां गामसाखौसो गानो। गोथां गाबनि बेखौथ' गोदोनि गोदो गोदायनिफ्रायनो गानबोखानाय नङा होमबा गोदो गोदायावहाय जेब्ला आथिखालनि बायदि गोदान गोदान जिथबा टेकन'लजि बिदि गैयामोन आर ना गाब होनायनि खुन्दुङावहा बेयाव बिनि सिगांनिफ्राय खथ' जोंनि सुबुं माहारिया बा बर'फ्रा गामसाफोरखौ जोङो गोथां गाब होनानै गानबोगासिनो दा बेखौनो बे खुन्दुङावहा गाब होनायानो मिथिंगानिफ्राय लानाय आरोोना बे आं साननाय आरोोना बियो माने गोदो गोदायबो माने जोङो मिथिंगानि बिलाइफोर बिफां लाइफांनि बिलाइफोरजों बे गोथां दाबखौ होयोमोन। बिदि साननो आरोना आङो औ त' बेनो आरो बेबायदियैनो जोङो गोथां गाबखौ जों गोरलैयैनो मोननाय जायोमोन नालाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बिफां लाइफांनि बिलाइफोरजों बा जिखुनुफोरजों बेखायनो गोथां गाब खौखौ बांसिन मोजां मोनो आरो मिथिंगाजों रुजुनाय ना मिथिंगायाबो गोथां आरो जोंनि गामसानि जाबाबो गोथां आरो दा बेबायदिनो गामसाखौ जोङो गुबैयै खेराइ फोरबोखौनो होन बैसागु होन बेबायदियाव गाननाय जायो आरो न'आव ओरैनो सरासनस्रा थानायावबो गामसाखौनो गानो बेबायदि आरोना आरो जोंहा आर'नाइखौथ' मोनथिखाबाय आर'नाइखौ जों सनमान होनो थाखाय जोङो आर'नाइखौ। गोदोनायावहा लायो बा जिखुनु जों सिनायथि होननानै जों गोदोनायाव लायो आरो जोंनि आर'नाइ होननानै बेखौ। बिनो आरो। दङ दख'नाखौ जेरै जोंनि आइजो माहारि बारिया गानो जेराव थाङो दैयावनो दख'ना गानना थाङो। आरो बेबायदिनो आरो माखासे बर' सुबुंफोरा दख'ना बे दख'ना अग्रं दख'ना होनना बुङो बे अग्रं दख'नाखौ गानना थायो। न'आव थानायावबो गानो बा जेरावबा बबावबा ओंखारलांबाबो दानिया। गाननायखौ नुयो आरो नाथाय। एसे एसे खमायलांदों आरो अगरं दख'ना गाननानै बायजोआव ओंखारलांनायााबा बाहेरायाव टाउन सोहराव थांनाया। माल आरो बेनो न'आव थाबाि नाथाय बेखौनो दानना थायो आरो ना?
बेग
औ दा बेनो आरो दंबावो जेरै जोंहा दख'नानि दख'नाखौ आरो मा बहा बहा गानो होनबा। बांसिनानो जोंहा बैसागु फोरबोफ्राव दख'ना गाननाय जायो।
औ।
आरो बे जोंहा नोंथाङाथ' मख'दों नामा हाबा जाबााबाया जेब्ला दख'ना गोदान। हाबायावथ' खैना बा हिनजाव गोदानाथ' दख'ना गोदान गानो न होनबा जेब्ला अबेबा हा समावहा जेब्ला हाबा जानाय समावथ' दख'ना बिदन होनोमोना नोंथां। दखना बिदन बिजों दख'नाखौ गानो औ नाथाय बिनि उनावहाय आरो जेब्ला आलासि सोंनाय फैयो बा रिसिपसन जायो। बेहाय आरो गुबुन गाब गुबुन जा रोखोमनि दख'ना गाननाय जायो बेखौ गोदान दख'ना बा मादिबा लांगा दख'ना बेफोरबायाददि गानो आरो। ओ बियो जोबोद ओ आलदा आलदा गाबनिबो जायो आरोना बेफोरो मुगानि
नंगौ नंगौ
औ जेरै नोंथाङा बुंबोदों बे फिथोबखौ जों एमफौ लाथानि फिथोबा। फिथोबा मालाबा बा जोंहा मोननै रोखोमनि गाबखौ आं नुनो मोनदों आरोना मोनसे मुगा गाब मोनसे गुफुर गाब औ बे गुफुर गाबजों बांसिनखौ जों जि बेखौ बानायो आरो ना जि दानाय माने जोमग्राफोरखौ दायो आरो। आरो बे मुगा गाबजों बांसिनखौ दख'ना दानाय मा बिदिखौ नुदों आरो ना आङो।
नंगौ नंगौ।
बि इनदि बे खुनदिजों बेबायदि आरो नोंथां। आरो बेनो जोंहा ओ दख'नाफोर दानानै ओ जों। गावनि जिउफोरखौबो खुंलांनो हायो आरोना आथिखालावहा गोदान गोदान दख'ना डिजाइन। बिदि होग्राबो ओंखारदों आथिखालावहाय जों ओ गोबां रोखोमनि वेबिंफोर ओंखारदों आरो आथिखालाव जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनावहााय बेबायदि आरो दङ। बेबायदिनो जोंहा ओरैनो सावरायनायखौ बिदिबा बेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां दे।
समाबो जाबाय औ दे दोनथ'बाय।